हेलौ औ। खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ फ्रियैनो दङ'ना?
औ आं दायो फ्रियैनो दोनथ'यो दंनायालाय।
औ। औ नोंथांनो ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला ओ जोंना आयदाया जाहैबाय माने ओ गोदोनि बैसागु आरो आथिखालनि बैसागु गुयाव माने मा मा सोलायनाय फैदों बेफोरनि सोमोनदै एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओम बिदिब्ला ओ आंनो सावरायग्रोनसै नामा नोंथां। ए्से फोरमायग्रोनोसै नामा?
जायो दे नोंथाङा सावरायजागोन।
अ अ। दा औ बैसागु बैसागु होनबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ ओ बैसागुया जाहैबाय ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने जोंनि आबै आबौ मोननि समनिफ्राय ओ माने सोलि सोलिबोबाय थानाय थानाय मोनसे ओ रंजाथाइ फोरबो
औ औ नंगौ।
आ
औ
नो ओ गोबां सोलायनायखौ माने जोंङ नुनो मोनो आरो दा बिदिनो औ। दा सोलायनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंना बैसागुआव माने दा बैसागु मागिनाय बैसागु मागिनाया माने गोदोनि समावथ' जोंना माने बेफोरबायदि फैसा होनाय जायामोन ना माने गोदोनि समाव माइ मर बा गय फाथै दावदै न'खरनि मानसिया जाहोनो हायो माने बेखौनो होनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव औ स' मानि बेफोरखौ नुनो मोननाय जालिया माने आथिखालाव दिडिमान्ड खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ। बिदिनो जोंना जा बैसागु मोसानाययाव जा। ओ बा रंजानायाव जा जोंनि बर'नि दामजुफोर दामनाय जायोना जेरै खाम, था बेफोरबायदिनो माने आथिखालाव जोंना एसे बेफोरखौ बाहायनायखौ खम नुनो मोननाय जायो आरो माने खायसे खायसे जायगायावथ' जोंना जा आथिखालनि दा मिउजिक सिस्टेम दङ ना बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
नंगौ नंगौ औ।
बिदिनो माने गोदोनि बदि ज' ज' जाय जाय मोसानायखौबो एसे खम नुनो मोननाय जायो।
नंगौ औ।
बिदिनो लोगोसे मोनसे खोथा आरो सोलायनाया मोजां जादों होननानै आं सानो माने। जोंनि ओ ाव माने गोदोनि समावथ' एसे जौ जौखौथ' बर'फ्रा लोंखायो नालाय बैसागुआव थ' बैसागु मोसानाय समाव बिदिनो एसे गोदोनि समाव लोंनाया एसे। बांद्रायमोन नामाथाय? नाथाय आथिखालाव एसे आथिखालाव एसे खम नुनो मोननाय जायो आरो। दा बिदिनो नोंथांनि। ओनसोलाव बेफोरबायदि मा मा सोलायनाय फैदों नोंथाङा एसे। एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां। जोंना गिबियावनो बैसागु होनना बुङोब्ला बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि फोरबोजों लोगोसे माने गिबि बोसोरनि गिबि। दान होनजायोना नोंथां औ माखासे। गोदोनि बायदि जि नेमखान्थि बेफोरथ' साननानै ला मोसौ थुखैनाय गोखा गोखै जानाय नै बेे खेथ्रआव जोंनियाव दासिमबो सोलियो आरोना। गोदोनि बायदिनो नाथाय माखासे नों नोंथाङा जेरै बुंलांदों दा। गोदोनि समाव जे जौ लोङोमोन बांद्राय। औ नंगौ बे सैथोआनो नाथाय आथिखाल आथिखालनि बेलायाव मुगाजों लोगोसे आरो समजों लोगोसे सोलायनानै माने एसे खम जाबोनाया नुनो मोननाय जायो आरो। बे खम जाबोनायखौ बे मोजांनि खोथ
औ।
समजों लोगोसे सोलायनानै थानांगौ बे जोंनि। दायथ' जायो आरो जि दामजु नै नों नोंथाङा दामनाय देनायनि खोथा रायलायदों नंगौ बेबो थिगानो माने गोदो जिबायदि दामनाय देनाय लानानै। मोसायोमोन नै बेफोर माने माखासे दामग्रा देग्रा आगजुआ माने गोमालांनो हमबाय। दङ दासिमबो जोंनियाव माने खालामो आरोना बेबायदिनो लानानै मोसायो नाथाय बबेबा बबेबा जायगायाव दाबो। बबेबा बबेबा गामियाव गैलिया आरोना नैफोर माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोरा।
औ।
मानो होनना बुङोबला म जोंनियाव आरो दानिया। बबेबा बबेबा जायगायावथ' माने नों नुुलियानो आरोोना नों माने सिफुं नुलिया सेर बुरजाफोरखौ नुनो नागिरलिया। आरो गंगोनाखौथ' जोंनियाव माने बांसिनानो जों बाहायनायखौनो जाखाया नालाय नोंथां।
औ औ
माने गोमालांनाय बायदियानो जालांबाय आरोोना गंगोनानि फारसे जोंनिया आरो सेरजायाबो गैलिया बारा
औ
मानो होनना बुङोब्ला जोङो आथिखालनि बे जा लाइमोन साफोर बिसोरो माने ओ नैबेफोर दामनाय देनाय आगजुफोरनि फारसे बारा गोसो होआलासेनो माने ओ सोलोंनानै लाखिनो रोङासै आरो नोंथां बेनि थाखायनो माने एसे ओ रोंनायानो गैला नालाय बेनि थाखायनो गोमालांनो हमगासिनो आरो लासै लासै।
औ औ
आरो रंजानायनि बेलायो बिदिनो ओ जोंनियावबो दासिमबो गोदोनि बायदि जमा जमा रंजायो।
औ
अब्लाबो माने बहुद खम जालांनायखौ नुनो मोनो आरो माने ओ सम होलिया बायिया बारा गोदोनि समावथ' बिदिनो स्नि सान बेनिबो बारासिनखौ जोङो रंजानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। ओ बायदि बायदि माबायोमोनो जेरै फार्स्टआवहाय जोंना बैस मोसौ बैसागु होनोमोन बेनि उनाव नैथियाव जोंना मानसि बैसागु आरो बायदि बायदि दङ नाथाय दानिया ओ जोङो बांसिनैनायनो मोनथामखौल' जोङो नुनो मोननाय जायो जेरै ओ मोसौ बैसो बसागुखौ जोङो मोसौ बैसागुआबो जोंनिया खम जालांनो हमबाय बुहुदनो। मानो होनना बुङोब्ला दानिया ओ बयनिबो न'खराव जोङो मोसौखौ जों नुनो मोननाय जालिया।
अ
औ सोरनाव जायनाव थायो बिसोरो माने बे नेमखान्थिखौ दासिमबो फालिबाय थायो आरोोना नोंथां।
ओमफ्रायो मानसि बैसागुआवथ' जोङो रंजायो बिदिनो बेनि उनाव दङ जोंनिया ओ दाउ अमा बा बोरमा बेनि बैसागु होननाय जायो आरो ना नोंथां। जानाखि जोङो मोसानानै बा रंजानानै जों मागिनानै माइरं बा रां मोनबोयो।
औ
खौ माने जोङो ओ जोबनायाव माने जमा खालामनानै रांफोरखौ जमा खालामनानै माइरंफोरखौ जोङो ओ फाननानै माने जाखिनि जोङो फैसा मोनो। बेखौ माने दाउ अमा बा बोरमाफोर बायनानै जमा जानायखौनो बुंनाय जायो। नोंथां औ
औ
नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसोबा बुंदो।
औ नंगौआ थारैनो नोंथाङा बुंनाया सैथो। दा बिदिनो नोंथाङा मोसौ बैसा ओ मोसौ बैसा जेनेबा मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै बुंदों ना नोंगौ गोदोनि समावसो औ गोदोनि समाव माने मोसौखौ जोंना ओ बिलो बा दैमायाव लांनानै थुखैनाय जायोमोन ना नोंथां। आथिखालावथ' औ आथिखालथ' बिदि खौबो मोने नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव नुनो मोनो ओ थुखैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेफोरो ओ गोबां सोलायनाय फैबाय होननानै जों बुंनो हायो।
आथिखालाव आरो बयनि न'खरावबो माने मोसौआ गैलियाना नोंथां।
औ औ औ गैला औ
बेनि थाखायनो माने बे ओ नेमखान्थियाबो उनसिमहालागै माने ओ गोमालांनोबो हाखौ आं बेखौ नुहुरदों।
औ औ औ दा नोंथाङा ओ नोंथांमोननिथिं नोंथांनि ओनसोलाव बैसागु समाव ओ माबाफोर माबायदि फिथाफोर बा एन्थाबफोर सावनाय जायो नामा?
औ सावनाय जायो नोंथां।
औ मा मा सावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
जोंनियाव एन्थाब सावो ओमफ्रायो फिथा लावदुम सावो। बयनावबो न'खरावथ' माने सावलिया आरोना बारा दा माने सोरनियावबा सोरनियावबा नाथाय बांसिनानो सोर खमबो नुनाय जायो आरो ना।
औ
औ आरो फिथा लावदुमबो सावो सोरनावबा सोरनावबा बेबायदिनो नालेंखलनि फिथा सावो।
औ
नोंथांनि ओनसोलावलाय मा माखौ नुनाय जायो?
अ जोंनावबो नोंथांमोनबायदिनो एखेफ्रा मानो जोंहाबो एनथाब सावो। फिथा लावदुमखौ सावनाय जायो। ओमफ्रायो नारेंखलनि जा अ आथिखालाव माने लाडु बानायोना। औ बेफोरबायदिनो सावनाय जायो आरो।
औ
आरो जोंना बैसागुखौ औ
नोंथांमोननिथिङो जेन साननानै ला जेनेबा बैसागु रंजानाय समाव औ जौ लोंनायनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि नुयो जेनेबा बेखौ फोरमायना होदो एसे।
औ औ दा जोंनि ओनसोलावथ' माने जौ जौनि बाहेरा माने एसे खम आरो माने आरो जों बैसागु समाव माने बेफोरबायदि सोरनिबा न'खराव थांनानै माने जा बैसागो बैसागु मोसानो थाङो बा मागिनो थाङोना बे समाव माने जोङो जौ ओ जौ होनायबो जाया ओमफ्राय लोंनायबो जाया आरो। औ औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बाहा जौखौ बाहायो नामा माने बैसागु ओ मागिनो थांनाय बा मोसानो थांनाय समाव?
ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबाङानो खम माने खम मानि गैस्रायाबो बुंनो हायो आरोना मानो होनना बुङोबा ओ जोंनि जानाखि लाइमोनफोर बिसोरथ' जोंनिया ओ होनाय जाखाया बिसोरनो नाथाय बै जोंनि मोनसे टिम दं आरो ना आबै आबौमोननि टिम ओ बिसोरबो एक्सट्रा गावसोर ओंखारो आरोना। नै बिसोरो माने गोदोनि नालाय बिसोर माने नैबेखौ माने ओ जायनाव जायनाव थायो बिसोरो माने बिनानै लोंनाय जायो आरो। आरो।
औ औ
अब्लाबो माने संनायफ्रा बुहुद खम आरोना।
औ औ औ मोजां बाथ्रा बेयो। औ बिदिब्ला ओ दोनथ'नोसै नामा नोंथां? जोंना समाबो जाबायमोन।
औ औ नोंथां दे जागोन दे समाबो जोंना जानानै फैबाय। औ दे अब्ला नोंथां।
औ
औ गोजोननाय थाबाय दे।